थां
खुलुमबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
नोंनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय गोजोन मोनाब गाहाम हामलायनायखौ ओरैनो नोंथाङा मा खौरां लांनानै फनहरखो दिनै
आङ ओरैनो दङ नोंथां आङो दानि नोंथांजों माखासे दानि जेंनाफोरखौ सावरायनो थाखायसो नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन
जेंना बुङोबाथ ओरैनो माबायदि जेंना ज
जाबाय दानि जुगाव सोलिबाय थानाय आइजोफोरखौ जों समाजाव बोरै गोख्रै खालामो बेखौ जायखौ इंराजियाव बुंनाय जायो अमेन इम्पावारमेन्ट आं बिथांनो नोंथांनो एसे सावरायनोसो फन खालामदोंमोन
वमेन एम्पावारमेन्ट होनोब्लाथ जोंहा गोदोनिजों दानिजों साननानै नायोब्लाथ गोबां सोलायबायलाय नोंथांं गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव जि आइजोफोरा जिबायदि गादब जाबाय दंमोन आरो दानिखौ नायोब्ला ओ दा आइजोफोराथ गोबां जौगाबोबायलै
नंगौ नोंथा
बै जि गोदोनि आरो दानि आइजोफोरनि गेजेराव जि ओ सोलायबोनाय बिनि गेजेराव माबायदि ओरैनो बाथ्रा बा मा कारनाव बिदि जाबोदों सोलायनायफोर जाबोदों इफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां गोदोनि आरो दानि जुगाव जोबोद सोलायनाय लाबोबाय नोंथां बिनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंनि समाजनाव मा होनो सोलोंथाइनि जौगानाय जोंनि समाजा सोलोंथाइ जोंनि समाजनि सोलोंथया जौगानाय लोगो लोगोनो जोंहा मा जानानै फैखो आइजोफोरखौ गादबनानै दोनोमोन ना बै आइजोफोरखौ गादब हाबनाया जोंना सोलायनानै फैबाय नोंथां जेरै बेबायदिनो आ आइजोखौ गादबनायजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो माखासे बेजों लोगोसे जोंनि समाजाबो सोलायनानै फैबाय जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि साननाय गुबुनखौ गाज्रि नोजोर होनाय गावनि आखुखौ दानानै लानाय बेफोर जोबोद जौगाखांनाय फैदों नोंथां बेबायदिनो दानियाबा आं बुंनोसै गाहाय जाहोनफोरा जाबाय जोंनि आइजोफोरनो गोदोहाय मा खालामामोन लेखा फरायनो मा होनामोन चान्स होआमोन एबा राहा होआमोन आइजोफोरनो आइजोफोरखौ माने लेखा फराय होयोबा सानोमोन जे रां रुफा खरसा जानाय बेखायनो गोदो गोदाय मा खालामोमोन जोंनि जेब्ला जोंना सोलोंथाइ जौगायाखैमोन समाजाव बै समाव जों आइजोफोरखौ खालि ननि खामानिल मावहोनानै दोनोमोन जेरै ननि खामानि बुंब्ला फुङाव सिखारनानै सिलहा सिबनाय उसुं गोदासो सिबनाय बेनि उनाव मा बुङो ओंखाम ओंख्रि संनाय मैगं हानाय गासिबो जों खालि न' सिङावल' जोबनानै दोनोमोन आरोखि नोंथां आरो गुबुन गुबुन जायगायाव मा जायोमोन जेब्ला जोंहा राजा महाराजानि दिनाव सथि सिस्टेम होननाय मोनसे दंमोन आरो नोंथां मानि फिसाइया थैब्ला आइजोफोरखौबो सावफायोमोन आरो फिसानि अरावनो बेनि जाहोनैनो दिनै मा होनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा दाव गोमालांनो हमबाय नोंथां बै आइजोफोरखौ गाग्लोबनाया बेफोरबादिनो आइजोफोरनो जोंहा सरखारा होदों थार्टिथ्रि एबा थामजिथाम जौखोन्दो साक'रि थिसनथायाव बिसिनि थाखाय रिजारभेसन होदों आरो बेबायदिनो फिसाजोफोरखौ फरायनो सान्स होनानै जोंनि अमेन एम्पावारमेन्टखौ जौगानाय लाबोदों बेबायदिनो आइजोफोरा जोबोद गोग्गो सोलोंथाइ मोननाय जोंहा माखासे बिथिङावफोरबो जौगानो हादों जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा आइजोफोरा साख्रि मोनदों आरो नोंथां साख्रि मोननायजों लोगोसे बिसोरो मा जादों बेफार फालांगियावबो बिसोरो जौगानो हमदों बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार एबा रांखान्थियारि मिनिस्टाराबो मा हिनजाव जानानै फैबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बि टि सि आवबो दंबावो जेरै सेउलि महिलारि होननाया बेहाबो गोजौ बिबानाव जौगानो हाबाय मानि थाखाय होनबा बिनि गाहाय जाहोनानो जादों सोलोंथाइ बेबायदिनो सोलोंथाइ लानानै गोजान गोजान जायगायाव साख्रि माव आइजोफोराबो बेलेग हादराव मावहै बेफार फालांगि खालामनानै मा गुबुननो थांना थानायनि राहाबो जगायनानै होदों नोंथां बेजों लोगोसे गोग्गो सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे मा जादों जोंनि बिगियानाबो बांदों नोंथां आरो बेबायदिनो बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे सुबुं सम्पदफ्राबो बांदों सुबुं सम्पद बुङोब्ला जोंहा हिउमेन रिसर्स होनो इंराजियाव बेजों बे सुबुं सम्पद जौगानायाव जों आइजो मा होनो देहायारि जेंनाफोर जादोंमोन ना नोंथां गोदो बे आइजोफोरनि जेंनाफोरखौ हौवा डक्टरफ्रा मोनथि नो मोनामोन नाथाय मा जाखो आइजोफोरा बिजों लोगोसे जौगाफानानै सुबुं सम्फद बायदि जौगाखांनानै मा आइजोफोरानो आइजोफोरनि माखासे देहायारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हादों आरो बेयो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद गो गोग्गाथाव मानो होनबा आइजोफ्रासो गावसिनि देहानि बारै मिथिगोन नालाय सासे सेंग्रा मानसिनिफ्राय बेबायदिनो बिसोरो गावसिनि बेमारफोरखौ सोखानायाव गोरलै खालामदों जायखौ जोङो इंराजियाव बुङो गायनक पल'सिस बेबायदिनो जोंहा आरोबाव दंबावो खोमसि फोथायनाय बे खोमसि फोथायनायखौबो गोदोहाय बांसिन सुबुंफोरानो फोथायोमोन बेजों लोगोसे मा जोंहा आइजो माहारिया बै खोमसि फोथायनायाव बां बांसिन थुलुंगा दंमोन आरो नोंथां जेरै आइजोफ्रानो बांसिन मा लोमजानाय साजायोब्ला मा जायोमोन गावनि फिसाफोरखौ बिसोरो डक्टरनाव लाङा लासेनो मा गामिनि अजा बेजाफोरनावसो लाङोमोन आरो बिसोर डक्टरखौनो फोथायामोन नाथाय आइजो मा होनो जौगानाय लाबोनानै मा बैसोरखौ अजा बेजा खोमसि फोथायनायखौ खम खालामलांनो हमदों आरो आरो बेबायदिनो आयजोफोरा गोग्गो समाज दानायाव जोंखौ मदद खालामदों बेबायदिनो आइजोफोरा गावसोरनि फिसाफोरनो नांगौ रोखोमनि ज ज ज फोरा गावनि फिसा उन्दैफोरखौ जाहोनानै गोग्गो देहा लाबोनायाव बेबायदिनो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ लाखिनानै आङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय दानिया आङो नोंथांनाव सोंनो नागिरदों नोंथाङा गोदोनि आरो माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा नोंथां जोंनि समाजाव
औ नोंथां जोंनि समाजाव सोलायनायाथ' गोबां नायनो नायनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव जिबायदिमोन आरो दानि दिनाव जिबायदि गोबां सोलायबोबाय आरो जेरै जों बुंनो हायो गोदोनि बायायदिमोन जे जोंनि समाज जोंनि समाजाव जिबायदि नेमखान्थि सोलियोमोन जिबायदि मावनाय दांनाय जोंनि जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय बेफोरो दा जि गोदान मुगा बेयाव गासिबो सोलाय लांजोबनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेरै गोदोनि दिनाव जिबायदि लोमजाब्ला साजाब्ला जोङो अजा बेजानाव लानानै थाङोमोन नाथाय दानि दिनाव जों बेफोरखौ एसे खम नुनो मोनसै आरो जेरै जोंहा दानि दिनावथ' जोंहा डाक्टार बा फामरमासिद बायदि दं लोमजाब्ला साजाब्ला जोङो दा दिनाव बेै अजा बेजानाव लांनायखौ इसे खम खालामबाय आरो जेरै जों लोमजाब्ला मेडिकेलाव लाङो फार्मासिफोराव लानानै थाङो आरो बिदिनो दङ जोंहा गोदोनि दिननि जि हान्था मेलाफोर हान्था मेला बुं बुङोब्ला जोंहा गोदोनि दिनाव जिबायदि हान्था मेला दंमोन नाथाय दानि दिनाव जिबायदि दं बि गोबां सोलायबोबाय आरो जेरै जों गोदोनि दिनाव नुनो थाङोमोन गराइ गारि मैसो गारि मोनसे जायगायाव थांनो गोनांब्ला जोङो मा गराइ गारिजों थांनांगौमोन मैसो गारि जों थांनाङोमोन बिदिनो आरो अबेबा जायगायावथ' बेफोरबो गैबावामोन आरो जेरै जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जेरै बाजार जानो थाङोब्ला माबेबा मोनसे जोङो देहानि जेनेबा जेंनाफोर जायोब्ला जोङो मेडिकेलाव थांनो गोनां जायोब्ला जोङो थाबायनानै एसे थांनो गोनां जायोमोन आरो गोजान लामा थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन माबा मोन मोनसे जेनेबा मिथिं दावथिंफोर जायोब्ला जों गोजान थाबायनानै होसो होसो थांनांगौ नाथाय बेफोरो दानि दिनाव गैला आरो माने गैलानो होनजा यो जेरै दानि दिनाव जों न'निफ्राय ओंखारबानो मा बुङो गारि मथर थासै नों जिबायदि गोदोनि दिनाव थाबायनांदोंमोन बा मैसो गारि गराइ गारि गाखोनांदोंमोन बेफोरो दानि दिनाव गैलाबा नुुनोनो मोनला आरो दानि दिनाव जों न'निफ्राय ओंखारबानो खनसे फन थुबानो जोङो लोगो लोगोनि नोंनि लांगोनायावनो जोङो गारि मथरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेबाय बे बायदि सोलायनाया जाबोबाय आरो जोंनि समाजाव गोदोनिफ्राय दासिमहालागै आरो दं जोंहा जि गोदोनि दिननि जि आबाद मावनाय आरो जे दानि दिननि आबाद मावनाय गोदोनि दिनाव माबायदि आबाद मावोमोन गोदोनि दिनाव जों जि मानसिफोर जि आबाद मावोमोन बेफोर आबादखौ जोङो एकदमबारे साना हसिया मावोमोन माने जि आबाद मावदों बेयाव माबायदि जोंहा लस जागोनना लाब जागोन बेखौ जोङो एसेबो सानामोन आरो जि आबाद मावनांगौ मावगोन बिदिमोन आरो नाथाय दानि दिनाव जोङो बेफोरखौ मा होनो आबाद मावोब्ला ओ जोङो जि आबादनिफ्राय जों माबायदि मुलाम्फा जागोन बेसेबां आबाद मावोब्ला जोंहा बेसेबां मुलाम्फा जागोन जों बेफोरखौ गाैखौबो सानै हयैसो जों दानि दिनाव आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै आरो ओ बेबायदिनो आरो गोबां सोलायनायबो जाबावदों जेरै जोङो जानाय लोंनायखौ बुङोब्ला गोदोनि दिनाव जिबायदि जानाय ओ लोंनाय जोङो जायोमोन लोङोमोन जि ओ हाग्रानि माखासे से बेसादफोर गोदोथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां मानसिफ्रानो मा बुङो हाग्रानिफ्राय मैहुर खालामो मायो हाग्रानि बेसादफोरखौ लाबोनानै जायो आरो बिदिनो गोबां दङ नाथाय दानि दिनाव मानसिफोरा सोलाय जोब्बाय आरो जे हाग्रानि जुनार जायोबादि माबायदि दाय गोनां जायो हाग्रायाव सिखार खालामबा माबायदि ओ जेनेबा साजा मोननांगौ ज जायो आरो हाग्रानि ओ मैगं थाइगं जि मा बुङो बेखौ उम हाग्रायाव हाबनानै मैगं थाइगं लायनाय बेफोर माने दानि दिनाव ओ माने समाजनि एसे बेरेखा बायदि जायो आरो बेनिखायनो दानि दिनाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनलिया आरो दङ जोंहा ओ मा होनोमोन बेफार फालांगि जि बेयावबो सोलायनाया गोबां जाबोबाय आरो जेरै जोङो गोदोनि दिनाव मा नुयोमोन ओ बेफार फालांगि होनोब्ला जों बांसिन सोलायस लसो नुयोमोन माने गोदोनि दिनाव जेबा ओ मा बुङो मो से मैगं लाङोब्ला गुबुन मोनसे मैगंजों सोलायलायनाय ना दानि दिनाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनलिया ओ दानियाव जोङो ओ गोबां मा होनना बुङो बेखौ जो रांजोंसो बायलाय फानलायखौ नुनो मोनसै आरो गोदोनि दिनाव नाथाय बे फोर बारा गैयामोन गोदोनिथ' जोङो गोबां सोलाय सोल'खौ नुनो मोनोमोन आरो ओ बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि ओ दिननिफ्राय दानि दिना गोबां सोलायबोबाय ओ जोंनि जि गाननाय जोमनाय बे बेफोरबो सोलायबाय ओ गान्नाय जोमनाय बुङोब्ला जोंहाथ' गोदो एकदमबारे ओ न'आव थायोब्ला एकदमबारे बिदिनो ओ आइजोफोरा दख'ना गाननानै थायोमोन ओ मेख्ला गानानै थायोमोन ओ बिदिनो हवाफोराबो ओैरैनो जाबबा जुब बा गाननानै थायोमोन आरो नाथाय दानिया एसे गाननाय जोमनायावबो सोलायनाय फैबाय आइजो फोराबो एसे गाननाय जोमनायखौ सोलायबोबाय आरो ओ बिदिनो जोंहा ओ गोबां सोलायनाय जाबोबाय ओ मा बुङो बेखौ ओ जि जोंनि जि समाज बे समाजाव ओ सोलोंथाइयाबो गोबां जौगाबोबाय आरो जेरै गोदोनि दिनाव जोङो सोर